हेलौ औ औ नोंथाङा खोनादोंना
औ खोनादों ओ नोंथांनिसिम गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग ग्रोनाय थाबाय
औ औ नोंथां नोंथांनिसिमबो औ
ओ नोंथाङा आंनो फन हरनायनि जाहोनखौ खोन्थानो हागोन ना नोंथां
औ नोंथांखौ आङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन आरो ना।
औ।
नोंथाङा सम दङ ना?
औ दङ नोंथां।
बिदिब्ला जोङो बर'फोरनि दोरोङारि गाननाय जोमनायनि सायाव एसे सावरायनि नोंथां।
औ।
ओ बर'फोरनि दोरोङारि गाननाय जोमनाय होनबाथ' नोंथाङा मिथिखायो। नङा होमबा। जेरैहाय जोङो बे गाननाय जोमनायखौ माने गोदो गोदायनिफ्रायनो जों गावनि आखाइजोंनो बांसिनै दा दानानै टानानै लुनानै गाननायखौ नुखा नङा होमबा जेरैहाय जोङो औ जाय खौ बुङो जोंङा हिसान माने गोदोनिफ्रायनो जोङो माने गोदोथ' जोंनिया गाससैनिबो न न'खराव माने हिसान बेबादि जि दानानैबो जिउ खुंबोनायखौ जों मिथिनो मोनो आरोना। अ आथिखालाव ने ओ साफ्रोमबो सुबुंफोरनावनो माने बेबादि हिसान हिसानसालिखौ नुनो मोन लिया आरोना ओ जोंनि ओनसोलफोरावबो जेनबा खायफा खायफा ओ खाथि खाला ओनसोलफोरनि सुबुंफोरनाव सोरनावबा सोरनावबा दं माने खायफाया दासिमहालागै बेबादि माने बेफार फालांगि खालामनानैबो जिउखौ खुंनायखो जों नुनो मोनो आर रोना जेरैहाय जोङो बे जि दानायाव गोबां औवानि हेफाजाब नांगौ जेरै औवाजोंनो बाननाय साल खुन्था बे फोरबायदि बायदि ससाल खुन्था गायनानै बेयाव राज माखु माने गासै लाबोनानै हिसान खालामनाय जायो आरोना बियाव जोङो ओं औ नोंथाङा खोनायाखै?
खोनाबाय।
अ माने बुंदों ओ माने गिबियाव दख'ना जानोबाथ' जोंनो खुन्दुं नांगौ नङा होमबा। ओम बे खुन्दुआबो माने गोबां रोख खोमनि थायो ओ जेरै फलेस्टार माथा बेबादिनो भुटिया गोबां रोखोमनि थायो बे जों आरो जोंहा गोबां गाबफोराबो आलदा आलदा गुबुन गुबुन थायो आरोना? ओ नोंनो मा रो खोमनि गाब नांगौ जों बेफोरखौबो मोनो ओ बेजों ओ बेजों लोगोसे जोंहा आरोबाव जों बे खुन्दुंखौ लाबनानै माइदि होखांनायनि उनाव जोङो जेब्ला खुन्दुंखौ सोंनानै ज जोङो जेनथोरजों थुननानै लानांगौ जायो आरोना
औ थारैनो नोंथां
थुनखांनायनि उनाव जोङो जेब्ला जि दायो अब्ला जों जि खौ नोंनो मा रोखोमनि नांगौ बिफोरबायदि दाबाय बिखौ दाखांनायनि उनाव जोंहा बेयाव आग गरबो सेबखांनो हायो नङा होमबा
औ थारैनो
जेरैहाय जोङो नोंनो ओ बेबादिनो मा रोखोमनि गाब नांगौ मा रोखोमनि आगर नांगौ गाबजों मिलायनानै जों माने गाबाथ' गोबां रोखोमनि दङ नङा होमबा ओ जेरैहाय ओ जेरैहाय दाउसा दावसा मोख्रेब फारौ मेगन लाव बेगर बेबादिनो दिंखिया बिबार हाज जो आगर गोबां दङ आरोना बिफोर माने बे आगर फोरा माने गोदो गोदायनिफ्रायनो बेबादि गोदो गोदायथ' जोङो बेबादि गाबफोरखौबो जोङो माने नांगौ रोखोमनि गाब मोनामोन आरोना बुंनो थाङोब्ला
औ
जों मोनथिनायाव माने गोदो गोदायहाय बांसिनै माने दंफां लाइफांनि मिथिंगानिफ्राय मोननाय बिलाइ रोदा बिगुर बिफोरखौसो जोङो माने ओ मिलायनानै माने बिबादि ओ ओ होनायखौन मिथिनो मोनोमोन आरो ना नोंथां आथिख आथि आथिखालाव थ' जों माने बाजाराव बायनानैनो माने जों हाथाय बाजारफोराव बायना माने गोबां रोखोमनि नोंनो मा रोखोमनि नांगौ बेफोरखौ जोङो गावनो बासिनानै गोसोबादि लाबनो हायो नङा होमबा
औ औ
बादिनो जोङो जिखौ दाखां उनाव आथिखालावथ' मेचिन ओंखारबाय मेचिननि ओं खारनायनि जोहैनो जों माने गोबां हिसानसालिखौ खम नुनो मोनसै आरोना माने जोङो बेहाव आखाइजों दानायाव एसे गोबाव सम लाय अब्लाबो माने गाननाय जोमनायफोरा माने जोबोर मोजां जायो होनना जों मिथिनो मोनो आरोना आरो गोदोनि सुबुंफोरा बांसिन सिनै इन्दि एम्फौ बेबायदि फियोमोन बेबायदि इन्दि एम्फौ फिनानैबो जोङो बेबायदि जि दा नाय ओ आरिनायखौ जों मिथिनो मोनो आरोना
औ
आथिखालावबो लायो खिन्थु गोबां बेसेन आरो ओ बेबादि नों ओ नों थांमोननि ओनसोलाव दासिमहालागै हिसान दाग्राफोर सुबुंफोर आइजोफोर दङना गैला नोंथां।
ओ बारा गोबां बिबांनिखौथ' नुनो मोना गाव गाननाय खिनिखौ दानानै गांसे गांनैखौ दानानै लायो आरोना नोंथां।
औ औ
जोंनि ओनसोलनिजायबो नोंथाङा जाबायदि होनलांदों बेफोरबायदिनो ओ गोबां ओ जौसे जौखोन्दोआव ओ थामजिसो जौखोन्दोआबाबो जि दाग्रा‌ आय जोफोर दङ ओ मानो होनोब्ला जोङो जि दानायखौ गारोबा बर' आइजोनि मुङानो गैया जाहैगोन ओ मानोना जोङो जि दानाय होनोब्ला जोङो बर' आरिमुनि नो मोनसे नेरसोनथि नङा होनब्ला नोंथां जोङो ओ नोंथाङाथ' ओ मा मा खुन्दुं थायो माबोरैहाय दायो बेफोरखौ बुंलांबायानो मा मा आगर थायो ओ जोङो इन्दि इन्दि एम्फौ बा मुगा ए फौ लानानै माबोरै बिनिफ्राय सि बानायनो हायो बेखौ आं एसे बुंनोसै
औ नोंथां
जोङो गिबियावनो बे एम्फौखौ ओ फिथोब जानो थाखाय दोनबाय थागोन ओ जेब्ला बे बे फिथोबनिफ्राय एम्फौआ सिखिरि जानानै बिदै दैगोन अब्ला जोङो बेखौ ओ मोजाङै सामलायनानै दोनगोन। बेनि उनावहाय बियो जेब्ला फिसा फिसा एम्फौनि महर लायो अब्ला जोङो बेखौहाय ओ
औ औ
बे इन्दि बिफांनि बिलाइखौनो बिखौ जानो थाखाय होगोन आरो नोंथां बेनिफ्राय बियो देरलांबाय थायो‌ दे नानै जेब्ला मोननाय महराव फैगोन अब्ला जोङो बेखौहाय ओ मोननाय गोथां आरो मोननाय मोनि थाया होमब्ला एम्फौआ नोंथां ओ‌ बेखौ जोङो खावसे मोननायखौहाय खावसे खावसे बाहागोखौ जोङो लाइ बिलाइ गोरान बा जिगाब गोरानफोराव दोनगोन आरो फिथोबथोबनो थाखाय ओ बेनि उनाव जोङो बे एम्फौ खौ जिरख'नानै फिथोब गोजाखौहाय ओ हाथायाव फानैगोन बा न'आव जि खालामनो थाखाय दोनगोन।
औ औ
आवनो थावख्रि लुग्रोगोन बेनि उनावहाय जोङो खुन्दुं खालामगोन। बेनि उनावहाय जोङो बे खुन्दुंखौ जो थोराव जनथ्रजों सानानै जोन्थोरजों सानानै ओ बबिनाव ओ ब बबिनाव सायै सायै दोनगोन आरोना नोंथां बेनि उनाव जोंनाव बे खौ ओ सोंनानैहाय रासोआवहाय खायख'नानै लागोन बेनि उनावहाय जोङो बेखौ लासै बेनिफ्राय जोङो इन्दि जिनि इन्दि खुन्दुंनिफ्राय जोमग्रा
फास्रा औ बायदिसिना औ औ औ बेबादि दिहुननाय जायो आरो औ औ। औ नोंथां।
बिदिनो जोङो बर'नि नेरसोनथिफोरखौ गाव गावनो न'आवनो एरखांनानै लानो हायो
औ नोंथां थारैनो बुंनो थांबा आरो गोदो गोदाय माने सानै बिब बिनानै आसागे बिसागेथ नोंथाङा खोना खादों जानांगौ ना अ थारैनो माने बै बिसोर माने जोबोद दानो लुनो गोरोंमोन माने गोदोनि समावहाय बिसोरनि नामा जोबोद मुंदांखामोन। आथिखालाबो माने बिसोरखौ बावगारा आरो बुंनो थांबा माने बिसोरो गावसोरनि जों अख्रां खाथि जायो। दाउ बिरलांबाबो अबावबा जाहाज अख्रां बिरलांग्रा बेफोर बादि बिरलांबाबो नुयो बेखौनो माने गोसोबादि माने आगर एरखांनो हायोमोन होनना जों मिथियो आरोना। थारैनो आरो जोङै माने बुंबाव दे जायखौ बुङो जों आर'नाइ बे आर'नाआव माने जोङो गोदो गोदायनि दिनाव माने सासे जोहोलावा माने गावनि फिसाया दावहा नांनो थांनायाव। गावनि मने अनसुलि बिसिया माने हरसे सेनि गेजेराव जोबोद दुखु खस्थ'यै बेयो हिसानाव एबा आखाइजोंनो खुन्दुं थुननानै माने हारसिङैनो माने गावनि फिसानो बेबादि जेन दावहायाव देरहाना फैगोन बेफोरबायादि साननानै जेनेबा बियो हरसेनि गेजेराव जोबोद दुखु खस्थ'यै जेनेबा हाजो आगर आर'नाइ बेफोरबायदि दानायखौ जों मिन्थिनो मोनो आरोना औ अब्लाबो माने आथिखालाव माने गोबाङानो गोबाङानो माने बेबादि हिसान दानायखौ नुनो नुनो मोनलिया बेजोंनो आरोहाय जोङो बेबादि बुंनो थाङोब्ला गोदो गोदाय माने गासैबो साफ्रोमबोनि न'खरफोरावबो माने नफा नफा इसानसारि बे बिदि थायोमोन होनना जों मिथिगौ आरो ना आरो माने गोदो गोदायनि गोदो गोदायनि आइजोफोरा माने दानो लुनो रोङि माने सासेबो सुबुङानो गैयामोन होनना
औ गोदो गोदायनि समाव मानो बेफोरबायदि जि जोमखौ दानानै गानोमोन होनब्ला गोदो गोनि समाव बारा एसे दानि जुगनिफोर बाददि रां रुफानि आंखालय आंखाल गैयिमोन। आंखाल गैयि नङामोन। गोदोनि समाव रां रुफाया जोबोद आंखालमोन। बेनि थाखायनो सुबुंफोरा आइजोफोरा गासैबो न' न'आवनो दानानै गानोमोन दा आरो दा जोंनि गोदान मुगायाव बेयावथ' आरो दानाय लुनायखौ हगारनानै जोङो गुबुन गुबुन मानसिफोरनि मेसिनजों दानानै फाननाय बेफोरबायदि दख'नाफोरखौसो बांसिनै गाननायखौ जोङो नुनो मोनो नङा होनब्ला नोंथां ओ? थारैनो जोङो गोदो गोदायनि मुगाखौनो मोजां होननानै बुंनांगोन। मानो होनोबा जोङो गावनि आ आखाइजोंनो दानानै गावनि ओ आखाइजोंनो आगर एरनानै जे बर'फोरा जि दानानै गावनि आख आखाइ जोंनो गाव-गावनि हारिखौ फोथांनानै लाखिनो हायो बिद बिदिमोन दानि जुगाव बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनला ओ बेनि बिनि थाखायनो बुंनो थाङोब्ला जोङो गोदोनि समखौनो मोजांसिन सममोनो होननानै बुंनांगोन आरो।
औ नंगौ नोंथां ओ थारैनो आरो माने आथिखालावथ' हिनजावफोरा हिनजाव गोदानफोरा गाननाय दख'नाखौथ' दख'ना थावसि होनो नोंथाङा बेखौ मिथिखायो जानांगौ ना?
औ थारैनो नोंथां।
बेखौ माने गोदो हयथ' बांसिन आखायजों दानाय बेबादियै जेनेबा माथा बे फोरबायादिखौ जोङो मिथिनो मोनोमोन आरोना ओ माने बेयाव जिं जिङाव आउ थि होनाय जायो बेजों लोगोसे माने बेहाय ओ बुंनो थाङोबा बियो बे दख'नाया जोंनि ओनसोल जेनेबा मैथा गाबनि जायो आरो ना। ओ आथिखालाव माने हिनजाव गोदानफोरखौ बांस सिनखौनो माने बेबादिखौ गाननायखौ नुनो मोनलिया आरोना। ओ बांसिनानो गानो खिन्थु खायफा खायफाखो बिदि गाननाय नुवा आरो ना। हेल' हेल'
हेल' नोंथां।